माबिलि नों सु ।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो ।
औ दे अब्लालाय जोंङो दिनै मा राय्लायनि?
औ ओ बोथोरखौनो लानानै एसि रायलायसै नामा?
औ जायो बेबायदिब्ला ।
उ दायो नोंस-नोंथां नोंसोरनिथिं मानिे बोथोरालाय माबायदिथो?
जोंनिथिं बोथोरा दिनैयो सान्दुंबो गैया अखाबो गैया। नाथाय जोबोर गरम मा बुंगोनसो जालायलाङो बोथोरा थानोनो हालाय लाङा। फेन गैयाबानो थानो हाया नोंथांमोननिथिंलाय माबाय दिथो
ओ जोंनिथिंबो गरमानो दायो। ओ जोबोद गरम ओ अखाबो अखाबो फैदों सान बिदिनो दसेनो सान्दुंबो दुङो थेवब्लाबो गरमानो खाराखै ओ दा जिहेतु बोथोरा गरम जाबोदों नङासै? दे दा बे गरमदोंब्ला बिब ओ गोदोनि खोना खोनाबाय हेल' औ औ औ ओ दायो बुंबाय जे ओ नोंथांमोननि थिंबो जे बहुत गरम ओ दायो आद जोंनिथिंबो जे बहुत गरम माने बोथोरानो बेबायदि सोलायलांदोंसै माने गरमनि सायाव गरम जाबोदोंसै बिदिब्ला बे गरम जाबोनायनि जाहोनफोरखौ नोंथाङा ए बुंनो ओ सानो नामा जे मानि थाखाय बेबायदि गरम जाबोनो हमदों
उम आंनि बायदिब्लाथ' दायो जिहेथु जोंनियावहा लामाफोरा गासिबो पाकालि जाबाय हालखेथ्राजों बानायनाय आरो गासैबो न' फोराबो सिमेन्टनि जाजोबबाय बेयाव माने दंफां लाइफां गैयाब्ला बेफोरो माने बे गरमा रिफ्लेक जा जायो आरो आरो मानसि या बांद्राय मोनो नाथाय जेब्ला जेब्ला जोङो हानि नआव थायो बा जोङो दंफां सायाव थायो। बा गामिफोराव जेराव पाथ खा गैया बेयाव थायो। अब्ला बेवहा आं सानो बेयाव रिफ्लेकसन गैयिखाय गामि एरियायावहा थान्दासिन जासिनो। बे माबानिफ्राय टाउन बा सिटिनि फ्राय जेब्ला जों टाउन आरो सिट थिखो नायो अब्ला जों गामियावहा जों थान्दासिन मोनो। बेबायदि नानै आं सानो आरो ना नाथाय गामियावबो दायो दंफां लाइफां गैलाय लांला। बिनि थाखायनो गरमा गामियावबो एखेयानो जाबाय। आरो लोगोसे बेल नङा जोंनि बै बाहेरावहा सि गुबुन गुबुन जायगाफोरावहा बै इन्डासट्रिफोर बानायनाय गारि मथ टर बांनाय बिनि थाखैनो जानो बे आबहावाफोरा गुबुंले जाबाय। बेनि थाखायनो गरमा बांद्रायनि फ्राय बांद्राय जाबाय होननानै आं सानो आंनि बायदिब्ला नोंथांनि बायदिब्लालाय नों मा सानो?
औ नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बेफोरो थारैनो सैथो। ओ आंनि साननायाबो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो ओ जिहेथु जोंनि गेजेराव गरम बांनाय बिनि मेन कारनानो बिफां लाइफां दाननाय बा बिफां लाइफां खमायलांनाय होननानै आं सानो ओ जोंनि ओ मानसिफ्रा दायो माने बिफां लाइफांखौ दानदोंल गावनि खामानिनि थाखाय बाहायदोंल ओ न बां लुनायफ्राव बाहाय दोंबा गुबुन गुबुन खा नाथाय बिनि सोलायै मा बिफां लाइफां गायफिनाखै । गोबां खम जालांदों ओ जिहेथु बिफां लाइफाङा बिफां लाइफाङा थायोब्लासो जोंनि गेजेराव अखा फैगोन ओ बा बेबायदिनो जों नांगौ बायदि आबादफोरबो मावनो हागोन जि जि जिथिया जोंनि गेजेराव बिफां लाइफांफोर थागोन अब्लासो माने ओ थान्दाबो जागोन ओ बिनिखायनो मा बिफां लाइफाङानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै आं सानो दा बिफां लाइफाङानो जोंनि गेजेराव गैयाब्ला बिनिखायनो माने गरमा बांलांदों आरो जिहेथु नोंथाङा बुंलांबाय बे कारखानाफोर बांनाय थारैनो नंगौ ओम जिहेथु कारखानाफोर बांदों ओ बेफोरनिफ्राय बेबायदि गाज्रि ओ उखुन्दैफोरा ओंखारदों गेस फ्रा ओंखारदों ओ जिहेथु जोंनि थाखाय गोनां नङा बेफोर माने बांलांनो हमदों। ओ बिनिखायनो गरम फोराबो बांलांदों होननानै आं सानो ओ दा आं बेखौसो बुंनो सानो जे दायो जिहेतु जोंनि गेजेराव गरमा बांबोदों नङासै दा बेखो हमथानायनि। हमथानो थाखायथ जों माबा मोनसे राहा लामाथ लाखानांगोन नङा होमबा। ओ जिहेतु बोथोरा जोंनि गेजेरावस सोलायनो हमदों बिनिखायनो ओ आं सानो मा जोंनि गेजेराव बे गरमखो खमायनोब्ला जेसे हागौ बिफां लाइफां गायनो नांसिगौ। ओ आरो बिनि अनगायै जिटु कारखानाफोर। ओ बाहायगासिनो। बेखौ माने ओ खमायनो नाजानाया जोंनि थाखाय गोनां जोंनि गेजे जेराव बेफोरनिबो गोनांथि नंगौ नाथाय जेसेबांखिनि गोनां बेसेबांखिनिल बाहायनांसिगौ आरो बिनि अनगायैबो ओ जिहेतु गारि मथरफ्रा जोंनि गेजेराव बांबोदों। बिनिफ्राय जिटु उखुन्दै। फोर ओंखारनाय बेफोर माने बारानिफ्राय बारा। जालांदों ओ मानसिफ्रा माने नांगौनि ख्रुय बांसिन ओ गारि मथरफोर सालायदों बाहायदों ओ खाथि ओ लामाफ्रावबो माने थाबायनानै थांलिया बा साइकेलफोरजों थांलिया ओ ससेबाबो माने। ओ गारि मथरजों। थांनाय बिफोरो जाबोदों ओ आरो बिनि अनगायै जिहेथु मानसिफ्रा ओ बांबोद दों बिनिखायनो माने गरमफ्रा बारानिफ्राय बारा जाबोदों होननानै आं सानदो। आरो दा हब-बेखौ होबथानायनि थाखाय जिहेतु गारि मथर सलायनायफोर बिफ फोरखौ माने ओ जेसे हागौ खम खालामनांसिगौ ओ बेफोर बेफोरखोथ जोंनो नांखागोन थेवब्लाबो माने जेसेबांखि नांगौ बेसेबांखिनिखोल बाहायनांसिगौ होननानै आं सानो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सा मोनो नामा।
आंबो बिखोनो सानो आरो इन्डास्ट्रि बा दारिमिनल नङा। नाथाय गोबां मान थि बांनायखाय माखासे मानसिफ्रा हा गैयिनि थाखै बै हाग्रामाफोरखौ दानस्रांदों बा बे सरक कारनि बारिफोरखोबो दानस्रांदों। आरो बिदि दान थांनायनि गेजेरजोंनो गोबां बिदिनो मा जाखो बै बिफां लाइफांफोरा थु बे सासे मानसि या न बानायहैबाथ ननिबो नांगोन जायगानिबो नांग बिदिनो दंफांफोरखो दानफाय दानफाय आरो सोरबा बननिबो नांगोन दंफां लाइफांफोरखो दानै दानै लांदां जालांनानैनो बेबायदि जालांजोब्बाय होननानै आं सानो आरो आंनि बायदिब्ला औ
आरो जितु दा जोंनि गेजे जेराव बेबायदि जेसेबांखिनि गरम जाबोदों दा बिखो होबथानायनि माबाफोर राहा लामा नोंथांङा आरोबाव बुंनो हागोन नामा
आं सानहरनायावथ बेनो मेनले मेनलित थ जेनेबा ओ दंफां लाइफांफोर बिफां लाइफांफोरखो गायनांगोन। बिफां लाइफां गायनाया नो मेन जाहैबाय आरो नोंथां बुंनाय बाय दिनो दै गारि मथर फोरखौ जेनेबा बांसिन जोंङो पाब्लिक ट्रेन्सपर्टफोरखौ बाहायबोला बासफोर बा जे जिखौ लांबोला गोबां मानसिया थाबाय दावबायनो हागोन बेखो लांब्ला साब जागोन बे सासे सासे सोरबा सासेयावनो बिदि बाइक लांनाय बा माहाबा गारलांनाय बे फोरखो बाहाया लासिनो जुदि जोंङो बासफोर जों बा ट्रेनफोरजों बाहायोब्ला जे बियो मोजां जागोन आरो आं सानो दानि जुगाव दायो गोबां बिदिनो बाइकफोरानो जा कारानो जा बासफोरानो जायो इलेकट्रिक जाजोब्बाय जों जेसेबां इलेक ट्रिकफोरखौ बाहायगोन अब्ला बे मोब्लिबनि गारिफोरफोरखौ बाहायोब्ला बेफोरो जानो हागौ बै पुलुउसनफोरा जानाय नङा । आरो बे पलुसन जायैनि थाखायनो गरमाबो एसे खमायगोनदां होननानै आं सानो बेसेबां हायो बे जिहेथु बेफोराव उखुन्दैबो खुनाय नङा बे उखुन्दै फुनहैदों गरमाबो एसे खमायगोनदां होननानै आं सानो। बिदिनो पेट्रल डिजेल जेसेबां बाहायो बेखौ एसे खम खालामनानै कारेन्टफोरफोरखौ बाहायोब्ला एसे खम जागोनदां होननानै आंनि बायदि बिदिब्ला आं सानो आरो
औ औ नोंगौ नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय फोर थारैनो सै च उ दायो नोंथाङा जेबायदि बुंलांदों बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव जानो नांगोन ओ जिहेथु मानसिफ्रा माने मानसिफ फोर बांनायजों लोगोसे दायोथ नै नखराव ओ जेसेबांखिनि मानसि दङ बिबदिनो ओ गारियाबो थास जै ओ बाइक स्कुटिफोर औ गंफा गंफा दा-दायो थायो बिनिखायनो माने बहाबाफोर थाङोब्ला सानै मानसि थाङोब्ला गंसेल बाइकखौनो लांब्लानो सोलियो नङा होमबा बा गंसे स्कुटिखोनो लाङोब्लानो सोलियो
औ गंसेखोनो लांनानै मिलायबालानो बिसोरो जायो आरो उम
खिन्थुबा दायो माने गावबा गावसो लाङो गावबागाव लाङो बिदिनो ओ थाव सावगारनायाबो बेयाव बारा जासिगोन आरो बिनि सायाव जि उखुन्दैफोर ओंखारनाय बे माने पलिउसनफोरा बांबोनो हमदों।
औ औ
खायनो बिफोरनो मेन कारना जायो जिहेथु जोंनि गेजेराव गरम बारा जाबोदों।
औ मेनाथ बेनो। आरो मानसिफोरा बिदिनो एसिफोर लायो। जि बि एसिफ फोर लानाय बेफोरावनो माहाय बांसिनबो जालायलाङो बै बारफोरखौ बेफोरो गरम खालामो आरो जोङो बां सिन जेसेबां हायो बै मिथिंगायारि बारखौ जोङो लानानै गावखौनो गाव थान्दा खालामना लाबोला मोजां आरो जेब्ला जोङो। उम एसिफोर लायो बा बेफोरखो लायो अब्ला जोङो बाहहेरायावबो ओंखारनो हा हाया जायो। माने जों माने बेखौ बाहाय। दावब्ला बाहायबाय थानो लुबैयो। आरो बेबायद बिदिनो। पलुसन बे गरमखौ बांद्रायसो खालामो आरो गावगाया हारसिङा थान्दा लाना माने। गुबुनफोरखौ गरम जाहोनाय बेबायदि जायो आरो
उम उम उम नंगौ नोंथाङा जेफोरखौ बुंबाय थारैनो सैथो ओ बिदिब्ला जोङो जिथु बोथोर बेखौ लानानै जोङो रायज ओ बा सावरायबाय ओ बेखो जों बिसिआवनो दोनथनोसै नामा?
बिस सेयावनो दिन्थिनाय जासिग अब्लालाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बिदिनो मोजां नोंथांजों लोगोसे रायज्लाय। लायनो मोननायनि थाखाय दे। गोजोन्थों।